औ खोनादों ना?
औ हेल' नोंथां औ खोनादों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावराय होननानै ओ कल खालामनाय जाबाय।
औ
ओ आथिखालाव ओ जिथु नाखि दावबायनाय दावबायनायफोरनि सायाव सावरायनि जायगाफोरनि सायाव। ओ जेरै ओ दावबायनाय होननाय लोगो लोगोनो ओ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसेयाव दावबायहैनायखौ बुंङो नंङा होमबा।
औ बुंङो नोंथां।
ओ दावबायनाय हिसाबै आंबो गोबां जायगायाव दावबायबाय ओ आसामनि ओ माखासे ख'ना ख'नला जायगाफ्राव बांसिनै दावबायनाय जादों आरो। आरो बिनि उनाव आसामनि बाहेरायाव बो माखासे जायगाफ्राव दावबायनाय जादों।
औ गुबुन स्टेटआव आरो ना।
औ जेरै हमना ला अरुणाचल, नागालेण्ड आ नागालेण्डनि माखासे जायगाफ्राव जेरै डिमापुर ओ डिमापुरनि खोथा होनना बुंङोब्ला डिमापुराव जोंनि बर'फोरनि माखासे बायखोन्दा नेरसोनफोर दंङ बर'फोर माने दिडिमासा कसारिनि बा राजा फोलेरनि बै समाव ओ राजदन्द्र दं मोन बे राजथनथ्रनि माखासे बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ दिडमापुराव दाबो नुनो मोननाय जायो। ए बा दाबो दं आरो थिग बिदिनो दमापुराव दिमापुराव माखासे से जोंनि बर' फोलेरजों ओ सोमोन्दो थानाय माखासे डिमासा हारिनि सुबुंफोरा दासिमबो दङ। आरो बैसोर डिमासाफोरा ओ ओ नागालेण्डनि आन्दाराव थाहैबाय दायो डिमापु फ्रा नागालेण्डनि आन्दाराव जायो जेनाखि आसामाव गोग्लैया। आरो दिमा पुरनि माखासे बायखेन्दा नेरसोनफोरखौ नायोब्ला फ्राय जोंनि बर' हारि बैनि बा कसारि फोलेरनि सुबुंफोरजों मोनसे सोमोन्दो थानाय बेखौ जों नुनो मोनो जेरै हमनानै ला बेवहाय माखासे जोंनि जा जारिमिनारि माखासे ओ जायखौ जोंङो दा जोंनि ओ आसामनि एसेमब्लियावबो जिथुनाखि बे ओ माबाखौ खाम्फाखौ जिनाखि गायसननाय जादों थिग बेबायदिनो बेबायदि दुलुर दुलुर औ नेरसोनथिखौ गायसननाय जादों थिग बेबायदिनो बे बे दैमाफ्राव बांसिन बेबायदि दि बायखोन्दा नेरसोनखौ नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बेजोंनो एखे सोमोन्दो थानाय ओ दिमा पुरनि खाथियाव थानाय जोंनि आसामनि गलाघाट जिल्लायावबो ओ राजाबा रि होननाय मोनसे जायगायाव ओ नुनो मोननाय जायो माने दिमापुराव जा बुस्थुफोरा नेरसोना दंङ थिग बेबायदिनो बे नेरसोना बे दि ओ गलाघाट जिल्लानि जेनाखि बे राजाबारि होननाय बे जायगायाव दङ आरो बेवहायबो मोनसे माखासे जोंनि बर' एबा कसारि फोलेरनि माखासे नेरसोनथिखौ नुनो मोननाय जायो आरो दिमापुरजों आरो बेजों मोनसे सोमोन्दो दं होननानै बेखौ माखासे से सुबुंफोरा बुङो मानो होनोब्ला फ्राय बेवहाय थानाय बायखोन्दा जेथुनाखि न'निफ्राय लानानै माखासे नेरसोनफ्रा अन्थाइफोरखौ नायनानै आरो अन्थाइफोरखौ नायनानै फ्राय एखे नुनो मोननाय जायो आरो थिग बेबायदिनो माखासे ओ बेजोंनो सोमोन्दो थानाय माने गलाघाट जिल्लानि मा माखासे जायगाफ्राव बेबायदिनो फिसा फिसा नेरसोनथि ओ अन्थाइनि जिथुनाखि ओ मुसुखाफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आरो दानख'नाय खाम्फा जेरै गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि ओनसोलावबो बेबायदि नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बेबायदिनो बे सिसुपानि होननाय ओनसोलाव गलाघाट जिल्लानि बेवहायबो बेबायदिनो। माखासे ओ नेरसोनफोरखौ नुनाय जायो आरो। कसारि राजाफ्रा बेवहाय फख्रिबो जावनानै गालांदों होनना बुङो आरो दासिमबो फख्रिया दं आरो। बेवहाय जोङो दावबायनो थाङोब्ला ओमफ्राय बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो माने दावबायनानै बेफोरखौ जोङो ओ आं बै समाव माने दावबायनानै नुनो नुनो मोनदों आरो थिख नोंथाङाबो बेफोरबायदि गावनि मेगनजोंनो औ नोंथाङाबो बेबायदि अबाफोर दावबायफेरबाय नामा?
आंथ' दावबायनो बेबायदि गोसो खिन्थु बेबायदि एसेबांदि चान्स मोनद्राया। फेराखै आरो मालाबा समाव इदिनो थाइम आ मेलाया। बाथाय जेनेबा फैसाया जास्लाबा बेफोरबायदिनो जानानै माने थालांबाय दङ आरो ओ खिन्थु थांदोंमोन थांनाया ओ गोजानै हिसाबाव नायोब्लाथाय बे काजिरङायानोसै आरो। काजिरङायाथ' औ बेवहायल'सो थांनो मोनदों। मोनदों आङो
औ। काजिरङायाव दावबायहैनाय समाव मा मा जिब जुनार नुनो मोनखो नों नोंथाङा मेगनजों गावनि मेगनजों।
अ बेवहायथ' माने आङो कलेजनि फिल्ड स्टाडि हि साबावसो थांदोंमोन नालाय ओ इमान बायदि माने टाइम थोस्लाबजोबासै आरो नायथिंआ। नायदोंमोन बिदिनो जेनेबा जिब जुनारफोर ओमफाय माखासे बिसोरबो लाखिनानै दोननाय मोनसे माबा थायोना? मा होनो आं बेखौ मोजाङै मिथिला नामखौ। बेफोरखौ नायबोदोंमोन आरो। ओमफ्राय माखासे मिथिंगायारि समायना नुथाय काजिरङायाथ' जोबोर समायना नङा होमबा।
औ औ।
बायसिना दाउफोर दङ जिब जुनारफोर दङ माखासे नाम मिथियै दाउफोरबो नुबोदों।
उम उम उम नोंगौ काजिरङाया जोंनि मोनसे। जे बे हादोरारि थाखोआवनो जायखौ जों नेसनेल पार्क होननानै बुङो सिनायथि मोनबाय आरो बे बेहाय ओ मुंदांखासिन जुनारानो जाहैबाय बेनो जाहैबाय गान्दा। माने टस बे ओ गङारि गान्दानि थाखाय काजिरङाया मुंदांखा बा आसामा मुंदांखा आरो। थिग बे बिदिनो बेहाय। ओ फ्राय ओ बेयाव नुनो मोननाय जायो आरो जेनाखि
अ माखासे दावबायारि दाउफोरबो फैयो। जेनेबा ओ हांसो टाइपनि बहुद जेनेबा दाउफोर नुयो आरो समायना समायना। गुबुन गुबुन कालारनि माने नायबाथाय नायबाय थाथावथाव बेबायदि आरो।
औ औ औ।
ओमफाय गोबां दङ बेबायदिनो जेनेबा। हाग्राजों अरनजों बुंफबनानै थानाय नालाय जेनेबा बिफां लाइफां समायना। समायना समायना बेबायदिनो बिफांफोर नुनाय जायो। जेनेबा मा होनो बेखौ दैब' मा होनो? दै जमा जानानै थानाय जायगाखौ दैब'होनो ना थिग बेबायदिनो। जायगा जायगा दंङ आरो माने बेफोराव गोबां दाउफोर थायो ओमफफ्राय जिं जिंङाव गोजाननिफ्राय मैफोर बेफोरबायदि समायना समायना जिब जुनार नुहुरो नाय जायो आरो
औ नंगौ आंबो थांबाय काजिरङायाव काजिरङा नेसनेल पार्कआव आंबो मोनसे समाव कलेज बे पिलिस्टारि मोनसे एडिक्सन थराव थांनाय जादोंमोन सारमोनजों बा मेदाम मोनजों बै समाव आंबो नुनो मोनदों ओ बेवहाय माखासे मैदेरफोरखौबो खाथियावनो जों नुनो मोननाय जादों फालो ह फालो आरो गान्दाखौथ नुखाबाय आरो बिनि उनाव जोंङो मैखौबो नुनो मोननाय जादों आरो माखासे अजगर जिबौखौबो जोंङो जों जेबसिजों जेनाखि दावबायनाय समाव बेवहाय जों रजगर जिबौखौबो नुनो मोननाय जादों आरो बेवहाय माखासे सासे मोख्राफोरखौबो नुनो मोननाय जादों आरो बेबायदिनो गोबां जिब जुनारखौ नुनो मोननाय जादों आरोखि बिनि उनाव नेस मानासावबो बेरायहैनाय जाबाय मानास नेसनेल पार्कआवबो दावबायनानै माखासे औ
चां बाक्सानि गेजेराव गोलै नंङा होमबा माने ड्रिस्ट्रिक्टनि गेजेराव थिग बेबायदिनो काजिरङायाबो मोनथामसो ड्रिस्ट्रिक्आव गोलैयो खोनान जेरैहाय कार्बि आंलं ओमफफ्राय सनितपुर ओमफ्राय नगाव गलाघाट बेफोर मोनब्रै मोनब्रै ड्रिस्ट्रिकनि सिंङाव गोलैयो बे खासिरङाया
औ हानि खालिखौ नायोब्ला फ्राय बेबायदिनो माने मोननै मोनथाम दिस्टक्जों मोनसे फोनांजाबनाय बा बिनि गेजेराव थानाय आरो बेबाय बिओरैनो काजिरङायानो होन बबा मानासनो होन बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो बेवहाय मानास नेसनेल पार्कआव जेननाय आरो बेवहायबो फ्राय माखासे गान्दाफोरखौ फ्राय नुनो मोननाय जायो जायखौुनाखि गान्दाया आसामनि थाखाय मुंदां आरो आसामनिल नङा माने हादोराव मुंदांखा मुंदांखा औ बिनिफ्राय गुबुन आरो बेलेग नेसनेल पार्कफोराव बेरायहैफेरबाय नामा हादोरारि हाग्रामाफ्राव
अ ओहो आंथ थांनाय जायाखै बिदि थांदोंबाबो जेनेबा इसोर मोननैयानोल आरो काजिरङा ओमफ्राय बेहाय खाथियाव जोंनि खाथियाव थानाया मानोमोन बेखौ मानास नेसनेल पार्कआव थांखांबाय बेवहायबो जेनेबा उन्दैयावनो थांदोंमोन आं क्लास ओइद ना आमायावनो बिदि थांदोंमोन आरो ओमफ्राय एसेबांबो गोसोआव गैजोबला खिन्थु जा जा नुबोदों जोबोर मोजां मोजां जिब जुनार फोर नुबोदों आरो जेरै दाावराइ नुबोदों मैफोराबो गुबुन गुबुन बि नि थायोना ओ थिग बेबायदिनो बिसोरनि गेजेराव नुबोदो आरो खिन्थु नामफोरखौ होननो रोंला मैनिबो नाम थायोना गुबुन गुबुन
औ नोंगौ बेबायदिनो नो अरुणनाचलफ्राव बेरायफेरबाय नामा अरुणाचल दावबायफेरबाय
अ ओहो थांफेराखै आंथ इयाव थांनो जोबोद गोसो खिन्थु माने खायसे समाव जेनेबा फैसा थाबाबो लोगोखौ मिलायस्लाबनो हायाना जेनेबा इनि थाखायनो थालांगासिनो आर' थांगोन उनावहाय बेहाय आङो थांनो लुुबैयो जेननोबा फार्स्टआव नर्थ इस्टनि जायगाखौ बेरायजोबनो लुुबैयो आरो दा जेनेबा अरुणाचलाबोथ' मोनसे जोबोर समायना जायगा थिग बेबायदिनो नागालेण्ड मोनिपुर मिज'राम बेफोरबोथ' जोबोर स समायना जोंनि खाथिनिनो रायजो नङा होमबा गिदिंहैनो लुगैयो नोंथाङाबो थांफेरबाय नामा अरुणाचल
औ अरुणाचलाव थांबाय अरुणाचला जोंनि साखा खाथायावनाय जायो बेनि उनाव मोनसे मुंदांखा जायगा जायखौ जोङो रान आगाद होनाङो बियो जोंनि धेमाजि जिल ओरै माने धेमाजि जिल्लाजों नांजाबनाय जोंनो बे बेवहाय पासिगाट होनो बेवहाय रानागाट दालां दं आरो बेवहाय माखासे समायना मोनसे बिउ दं बेवहाय माखासे बलिउडनि एक्टर एक्ट्रिसफ्राबो बेराय गैयो आरो बेबायदिनो गोजान गोजान फरेस्टफ्राबो बेयाव बेरायफैनाय जायो आरो
अ
औ औ औ औ ओ बे आयदानि नि सायाव सारायनानै खोब मोजां मोनबाय औ उनाव माखासे आयदानि सायाव जों सावरायबावनोसै बेखिनियाव दोनथ'लायनोसै। दे गोजोन्थों ओ दे दे